हेल' हेल'
हेलौ आदसा
जायाखै
हेलौ
फनखौ दाननो नाङा र'
बे अ जागासिनो खोमा र'
खोनादों ना
औ
खोनाबाय
औ खोनादों औ
मा खालामदों
ओरैनो दं
अनला ओंख्रिखौ मारै सोङो
दै माबाफोर मैगं होयोबा मैगंखौ थाव सेरग्रोबाय थाव सेरखायनायनि उनावहाय मोजां एवनानै उनावहाय दै होबाय
माजों बानायो अनला ओंख्रिया अनला ओंख्रिखौ माजों बानायो माइरंजों माइरंखौ मा खालामबोनांगौ सिगाङाव
फास्ट
मायाव सोमनांगौ बेखौ दैजों सोमखांनायनि उनावहाय मा खालामो अ माने गुन्दै बानायना लानांगौ
गुन्दै बानायनानै लानांगौ
गुनदै बानायखाना लानानै
गुन्दै बानायखांनानै हा
बेदरजोंलाय संगोन ना सङा
बेदरजोंबो संजायो बा
खौ मा खालामग्रोनांगौ?
बेदरखौ संग्रोनांगौ थाव होनानै एवग्रोनांगौ फानलु सामब्राम
आ रो संख्रि हालदै होनानै एवग्रोनांगौ मोजाङै एवखांनायनि उनावसो दै होनांगौ।
दौ होनांगो
दै होनानै उनावहाय गोदौ होनांगौ गोदौखांनायनि उनावसो बै माइरं गुन्दैखौ हरनांगौ।
हरनानै उरनांगौ
उर नांगौ ओमफ्राय खारै होनसै
ओमफ्राय ओरैनो बेदर नङाबा मा मा मैगंजों सङो
है आलुफोरजोंबाबो संजायो मैथ्रुफोरजोंबाबो संजायो सोब मैगंनो होनानै संजायो दानिया
नाजोंलाय जाजागोन ना जाजाया
जाजायो नाजोंबो जाजा
दोनथ जायो आरो खाङालासिनोबाबो अनला उरजा जायो माइरं गुन्दै खालामखानानै लानानै
माबायदि नाखौ होयो ना गिदिर ना ना फिसा ना खुसिया नाथुरबो होजायो ना फिथिख्रिफ्राबो होजायो बालाबोथियाबाबो होजायो
बालाबोथियाफोरखौबाबो होयो जिखुनु नाबानो
मा नाजों गो गोथावसिन जायो
ओरै
बालाबोथिया ना नाथुर सिया जोंलाय खुसियाजोंलाय सोंजागोन ना सोंजाया
संज जाफेराखैनो फिसाजो दस्राफ्रासो जायो नाामायो मिथिलाहां
ना होआ अनदला ओंख्रियावलाय
खारै होआबा खारै होनांगौ
खारै होनांगौ ओमफ्राय उनावहाय दै होखांनानै अनला उरनानै हो खारैखौ होयो ना खारैखौ सिगाङाव होयो अनलाबो ओमफ्राय ओमफ्राय खालारा मा माबायदि जायो खारै होखांबा
हा
रङा रङा माबायदि जागोन
बिनि उनावहाय मा मा खालामबावनांगौ
ओमफ्राय आरो नोङो दुन्दिया रोजाबाय गं दुन्दिया दुन्दिया बेफोरखौ होबाय मोनबा आरो खांबाय
होआ
होयो सामबफोरबो होजायो सोबखौनो होजोबो मस्ला माथ्र हा जिरा
अनलाजों मेवयजोंलाय जाजागोन ना जाजाया
जाजायो अलाजों मेवाइ जों जायो अनला माबा मेवाइ दाउ अनला ज संजायो अमा बेदर गोरान हा हा मानदों
माबायदि औवानि मेवाइखौ जायो औवाहा गुबैनि मेवाइखौ जागोन ना जाया
औवा बुरखा
औवा बुरखानि मेवाइजों
औ बुरखानि मेवायजोे नों अमा जायो ना दाउ जायो बेजों जाजाजोबो आरो फासथाव फानलु सामब्राम होबाय बेदरखौ हरबाय मेवा हरबाय एवबाय मोजां यनो एवखांनायनि उनाव दै होबाय दै होखांनायनि उनाव मोजां गोदौ होनानै अनला उरबाय अनला उरखांनानै बिदिनो मस्ला मस्लि होनोसै मोननोसैयाव दुन्दियाफोर होनोसै
मोनबाथाय खांबाय आरो
अनला ओंख्रिया गुदुङाव गोथावसिन ना गोजाङाव गोथावसिन जायो
गो गोजाङाव गोथावसिन
गुसु जायोबा गोथावसिन जायोना गुसु जायोबा गोथावसिन जायोना मा होनदों
ओ गुसुबा गोथावसिन जायो
आलासि फैबा मा ओंख्रिखौ बांसिन सङो
मा ओंख्रि दालि बांसिन सङो अनला अनलाबो सङो सबायबो सङो दालिबो सङो ज बांसिन अनलाफोरखौ मोन
अनला ओंख्रिजों अनला गोजा जायो ना माबाफोर फाजा एवदेरो?
फाजा एव नों दस्रा भाजा थाबाय
समायसिनो अनला ओंख्रिजों
अद अनलायाव बांसिन गोथां बुस्थुखौ बांसिन समायोहाय मोइद्रु मैलाफोर लाय दाथ' दैलां नालाय सबाय बिमा थागोन सबाय बिमा जोगोनार बिजौ बेफोरबायदिखौ मोनो आरो अये
अनला ओंख्रियाव मैथाजों नाजोंलाय जादेर जागोन ना जादेर जाया
हा
अनला ओंख्रिब्ला मैथाजों नाजोंलाय जादेर जागोन ना जाया
अनलाजों मैथाजों
अनलाजों अनलाजों मेवाइजों जाबाय अनलाजों दाउजों
अनलाजों दाउजों औ
अनलाजों मैगंजों थाइबें बिलाइफोरजों मैथ्रु बिबारजों आरो मोनसे दंबावो अनला जों मा एम्फौखौ जाबावो?
एम्फौफोर जायो
मानि एम्फौ
फौ लाथा
मा एम्फौ लाथा माबायदि एम्फौ लादा मा नाम होनो
एम्फौ लाथा
इदि एम्फौ होनो औ इनदि एम औजों अनला मेवाय जायोब्ला गोथाव मोनजाग
उम
एबारनिफ्राय आलासि फै